औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय। आं दा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ ओंख्रि बे ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ औ औ। सावरायजागोन दे औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायग्रोगोन नामा? जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै?
औ औ औ फोरमायगोन नोंथां। ओम नोंथां ओ- जोंनाथ' बर'नि ओंख्रियाथ' अनला खारै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
अनला खारैखौ माबायदि संनाय जायो नों? थाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ अनला खारैखौ माबायदि संनाय जायो होनना बुङोब्ला जोङो। गिबियावनो माइरं नांग्रोगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
बे माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनांगोन जाहाथे दे बियो देनायावहाय माने गोरलै जायो आरो। जायोब्ला बे देनायावहाय थाबनो गेब्लेगोन। बेखौ जोङो गुन्दै खालामना लागोन देनानै। देनाया जेरै जोङो सोरबा सोरबा दिं खियाव दैयो सोरबा सोरबा उवाल गायहेनाव दैयो। आरो सोरबाया न'नि थबसियावनो देयो आरो ग्राइन्डार मेसिनाव देयो थिग बेबाय जेरैखि जाया बेखौ गुन्दै खालामना लाग्रोनानै।
औ
जोङो दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै। बेयावहाय होनाय जायो आरो खनसेनो होनाय जाया। जाहाथे बेयो खामगोन नालाय। औ थिग बेबायदिनो - अनलाखौ नोंथाङा माजों जानो जेरै दाउ जानोना अमा बेदर जानोना, ना जानोना, बिदि औवा मेवाय बा मैगं गोथां बेफोरजोंबो जाजायो नङा होमबा?
औ औ।
औ बि नो ना बेदर बायदिसिनाफोरखौ एवफ्रामग्रोना लानानै उनाव बे समाव होनांगौ आरो।
औ औ। खारै होग्रोयो नामा नोंथां?
औ नंगौ बे खारैखौ जेथिया ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला होगोन आरो। बेखौ' सारफावखांनानै होनायनि उनावहाय औ नंगौ आरो नोंथाङा बे अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंथांमोननिथिंजाय नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
अब्ला जों बेबायदिनो अनलाफोरखौ माइरंखौ सौखनानै लानाय जायो नोंथां। बेबायदि नो ओ बे दिनो सोमना लानानै दस मिनिटसो बेबायदिनो दोनजायो आरो। बेयो रुइब्ला बेखौ ओ माबा खिरखा ह-हयथ'बा बेबायदिनो आइजें मायबा मोनसे आइजेंफोराव बेबायदिनो थिखांना लानानै बेखौ उवा उवाल एबा दिंकिफोराव देनाय जायो आरोना दैखो मोजाङै स सरगार होनांगौ। नङाब्ला बियो गिसि जानानै देनायाव मोजां जाया आरोना सिथाबो। बेबायदिनो औ औ। बेबायदिनो देनाय जायो देनानै औ बिथिंजाय ओ अर जरायनानै बेबायदिनो सारायाव ओ दै होनाय जायो। दै होनानै बेनि सायावनो ओ खारैखोबो होखानाय जायो आरोना नोंथां। ओइ बेबायदि थालिरनिफ्राय बनायनाय खारैया आरोना बेयो मोजांसिन जायो आइथिया थालिरनिफ्राय बनायनाय खारैया। बेखौ होनाय जायो सरनानै। बे दिनो होनानै ओ ग्लब ग्लब गोदौओ आरोना बेयो। ग्लब ग्लब गोदौवोब्ला बिथिंजाय फारसेजा अमा बेदर हयथ'बा दाउ बेदर बेबायदिखौ एवफ्रामना लानाय जायो आरोना। अमा बेदरदोबा गोथावसिन जायो
नंगौ आरो खोनानो मोनदों जोङो नि बे हाबा हाथासुनि हाबायावहाय अनला खारैखौ जोङो दाउजों संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नुयो औ औ।
खौ गिबि हौवानि न'आवहाय ओंखाम संजेननायाव बे अनला दाउ बे संनायखौ बाहायो आरोना। बेबायदिनो जोङो अनलाखौ बायदि गोबां मुवा बेसाद
औ हायो हायो नोंथां।
बेफोरनि मा माफोरजों जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अह बेबायदिनो औवा मेवहायखो होनदोना नो-नोंथां? औवा मेवाइ ना अनलाय औ औ।
बायदिसिना गुबुन गुबुन थाबावनो हाग्रानिफोर जेरै
औ औ। बेबायदिनो थाइगिरफोरदोबो जानो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ थाइगिराव जोङो औवा मेवाइ अनला थाइगिर आरो ना होयोब्ला साब सिन हामसिन जायो नङा होमब्ला
जायो नोंथां बेखौ अनला मिखि बुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ औ बेबायदिनो आरो गोबां ओं ख्रि दंबावो बेबायदिनो सबाय ओंख्रि साम बेफोरखौ ओ संफेरबायना माबायदि संनाय जायो बेफोरखौ मिथिगौ नामा नोंथां
औ नंगौ थिग बेबायदिनो सबायजों साम' बेखौ बुंग्रोनोसै आङो
औ औ नों
औ गिबियावनो जों बे सबायखौ संनायावहाय थाब रुनाय बायदि जों बेखौबो सोमनानै लाग्रोयो
औ
औ सोमनानै बेखौ मोजाङै सुनानै लायो आरो जोङो सबायखौ जा जाजों संगोन जेरै साम साम'खौनो होनबाय आङो सामखौ जोङो लाबोना नानैहाय खननानै लाबोनानै बा बायनानै लाबोनानैयानो जा जोङो मोजाङै सु गोन बेखौ सोमग्रोनानै दोनगोन बेयाव गोबां मैला थायो नालाय बेखौ जोङो संख्रैबो होनानै सुयो अबावबा कारजि बा हांगार बेफोरबायदि होनानै जोङो साफफा सुनानै लायो आरो बेनि उनाव जोङो बेनि औ नंगौ हांगारबो होनाय जायो फदिब्ला औ बे मैला मैथाया खारनायनि थाखायनो हांगारखौ होनानै दोखो दोखो हुनानै सुनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो बेनि दाखोनखौ गारग्रोनानै लायो जोङो गिबियावनो बे दाखोनखौ गारखांनायनि उनाव जोङो बेनि खिबुखौ दानो जाहाथे बेयो जानायावहाय
औ ख्रेब ख्रेब मोनजाया आरोना नोंथां
औ नांगौ
औ औ औ
जोङो सोबख'नानै लायो बिदिनो दाननानै लाबाय लाखांनायनि उन बे खौ सारायखौ गिबियावनो गुद खालामग्रोनानै बे साम'खौ हरग गिबियावनो बेनि उनाव एवफ्रामनानै ओ बे सोदोब ओंखारगोन ना बे
औ औ औ ओंखारो औ
थाव गुबै बायदिफोरखौ होनानै जोङो
औ एवनायनि सिगां सिगांनो थावखौ होग्रोयो नामा नोंथां
थावखौ होग्रोआ नोंथां
औ औ ओरैनो एवफ्रामग्रोयो आरोना नोंथां
औ नंगौ एवफ्राम होनानै थावखौ उनावहाय होब्ला जोबोरैनो दसेनो जायो नोंथां
औ औ
थिग बेबायदिनो बेखौ एवफ्रामखांनानै जोङो बेलेग मोनसे दाबोर बा गामला फोराव हायखांनानै दोननोसै बेनि उनाव जोङो सबायखौ सारायाव हरनोसै हरनानै दै होनोसै आरो बे गोदौवोब्ला ग्लब ग्लब गोदौवोब्ला जोङो खारैखौ होनोसै खारैखौ होखांनायनि उनाव दसे गोदौ होबावनायनि उनाव जोङो साम'खौबो हरनोसै। आरो बायदिसिना नांगौ मुवा मस्ला जिरा जाब्रां बानलु हाइजें बेफोरखौ जोङो देना लानानै होनाय जायो आरोना।
औ औ औ।
थिग बेबायदिनो मोनबाय आरो मैगङा थानाय जाय
उम्म
नंङा होनबा नोंथां?
औ साम'खौथ' नोंथां बेबायदिनो एवनाबो जानाय जायो आरोना न'? नोंथां औ बेबायदिनो औ रुनानै एर खुयो आरो
औ नों
औ बे गिदिर गिदिरसो थायो।
औ साम'आबो गोबांनि रोखोमनि थायो नङा होमबा मोनथाम जादनि बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ आंथ' मिथिनायाव मोनसे मोननै खौल' हायो दिसुन थां बेबायदिनो जिनजिरि साम' आरो साम' लादाय ओ आरो मोनसेखौ मा होनोथाय? एसे बावबाय नोंथां औ औ औ औ साम' फिसा औ औ।
बे साम' जिन्जिरि बा साम' लेंंग्रिया खिबुआ गोलाव जायो नङा होमबा नों
औ गोलाव जायो नोंथां औ औ।
आरो साम'लादाया जोबोरैनो गिदिर गिदिर जायो नङा होमबा?
औ औ नोंथां बेखौ औ। रुनानै एरख'यो आरो औ औ।
एवनानै
औ मैथाजों एवबा साबसिन जायो आरोना नोंथां साम'खौ। मैथाजों एवब्ला
गोथाव जायो आरो नोंथां।
औ औ गोथाव जायो नोंथां।
आरो मा माजों जाबावो नोंथांमोननि ओसोलनि ओनसोलथिं?
औ जोंनि जा बेबायदिनो साम'खौ बेबायदिनो एरख'नानै रुनानै जेनेबा एवना जायो। आरो आलुफोरजोंबो जायो नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनो अनलाजोंबो जायो। साम'खौ औ औ। औ औ खाला दालि खारै फोरजों औ औ औ। आरो बेबायदिनो ओ मैथा ओंख्रिफोरखौ जेनेबा नाफोरजों जानाया साबसिन जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ जेरै फिथिख्रि ना औ फिथिख्रि ना बोथिया ना बेफो बेफोरबायदि नाफोरजों गोथावसिन जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ आरो जायगा लाना जायगा जोंनाबो गोबां दङ नङा होमबा ड्रिस्ट्रिक लाना ड्रिस्ट्रिक्ट थिग बेबायदिनो बबेबा ड्रिस्ट्रिकआवहाय अमाजों मैथाजों होनबा जोबोरैनो जायो आरो।
औव औव औव गोथावसिन जायो अमाजों मैथा औव।
मैथाजों दाउजोंबो जायो सोरबाबा नाजोंबो जायो। औव सोरबाबा मैथाखौ दालियाव होद्लानानैबो जायो।
अ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा। खारैखो माबायदि बनायनाय जायो नोंथां बुंनो हागोन नामा।
औव खारैखौ माबायदि बहननाय जायो होनोब्ला जोङो न'आवनो थालिर बिफां बिफां जोंना गामि गामि बयनावबो बारि बारि थालिर बिफां थायो नङा होमबा। बे बिफांखौनो जोङो दानफायनानै बेखौ जोङो टुक्रा टुक्रा फिसा फिसा मम' फानानै जों बेखौ नआव फोराननाय जायो नायनि सावो सावनायनि बे हांगारखौनो जोङो सालिनानै बेखौ जोङो दै होनानै सरनाय जायो आरो ना बेनो खारै महर मोनो आरो जोंना।
औव औव सरनाय खमायाव जेनेबा बे ओ खारैनि सिङाव माबाफोर होबावो नामा नोंथां।
नंगौ। जेरै जिगाबा ओ थालिर बिलाइ बेफोरबायदिखौ होयो जोङो।
बेबो होजायो नोंथां।
नंगौ।
औव औव,
जोंना समाबो जाबाय।
औव दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औव नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे नोंथां‌।